औ।
हेलौ नोंथा
औ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ आं खोनादों।
अ नोंथाङा बबेयाव दङ?
औ आं मोजाङैनो दं ।
न'आवनो दङना नोंथां?
औ औ
अ दा बे समाव नोंथां जों आंङो बर' आइजोफोरनि दोरोंङारि यि गानग्रा जिनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन।
औ जों गाहायै मिथियो बर' हारिया गावहानो मोनसे दोरों महरै गानग्रा जि जोम दंङ नंङा होनबा नोंथां? दा सिगांनि फ्राय लानानै आथि खाल इ मुगासिमाव गोबां माखासे दोरोंङारि जि जोमफोरखौ सोलायनायजों लोगोसे जोंङो जौगाखांनायखौबो मोननो हादों। नंङा होनबा? दा
थो।
औ बेनिखायनो दख'नाया थ' बर' आइजोफोरनि गाहाय गानग्रा जि जाबाय दा नोंथांनि ओनसोलाव बिगियानारि जौगाखांनाय आरो सोनाबा रि मा खासे गोहोम गो ग्लैनायनि गेजेरजों दख'नानि बाहायथिया माबादि सोलिनानै दंङ नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथांङा नोंथांनि सोंथिखौ खनसे बुंफिननो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। जों मिथि यि गौ गोदानारि जुग जाबोनाय लोगो लोगो बर'नि हारिमुआव गोबां सोनाबारि गोहोम गो ग्लैदों नङा होनबा नोंथां दा सोनाबारि गोहोम गोग्लैनाय सोनाब बारि हादोरनि गोहोम गोग्लैनायाव जोंनि माखासे हारिमुवारि बिथिङावबो गोबां सोलायनाय फैदों ना।
औ औ दे नंगौ बे सैथो।
दा बे सोलायनायफोरनि गेजेरजों जोङो जौगानायनि माखासे महरफोरखौसो मोननो हायो बेनि खायनो नोंथांनि ओन सोलाव सोनाबारि गानग्रा जोमग्रा हाबफैनायजों लोगोसे द ख'नायनि बाहायथिया माबादि सोलिनानै दङ। बाहायजादों ना जायाखै बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन बिब्दिब्ला नोंथाङा खोनासंदो
जागोन दे
औ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सोनाबारि ओ सोनाबारि गाननाय जोमनाया सिगां समनिफ्रायनो बा गोबाव समनिफ्रायनो नङाब्लाबो जाय समाव इंराजफोरा जोंनि समाजाव बा जोंनि हादोराव फैदोंमोन बै समनिफ्रायनो एसे एनैब्लाबो गोहोम गोग्लैबोदोंमोन लासै लासै बैफोरो दिनैनि मुगायाव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सोनाबारि गाननाय जोमनायफोरा गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि बर' आइजोफोरा बा जोंनि ओनसोलनि बर' आइजो फोराबो दखनानि जायगायाव खायसे खायसेया गस्ला कुरटि हाफ पेन्ट लंपेन्ट बैफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनसै सिख्लाफोरा हाफ पेन्ट लंपेन्ट गाननायखौ नुनो मोनसै लोगोसे से हौवाफोराबो हौवा माहारिफ्राबो गावसोरनि आंगो गानग्रा गामसा आर'नाइनायनि सोलायै बिथांमोनाबो जेरै लंपेन्ट हाफ पेन्ट पायजामा कुरता बैफोर गाननायखौ गोबां नुनो मोनसै आरो नाथायबा ओ आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बर' समाजाव जुदिसो गुबुन ओ हादोरनि गानग्रा जोमग्राया गोहोम गो गोग्लैदोंब्लाबो जुदिसो जोंनि बर' हारिनि गासै सुबुंफोरा जों गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ बा गावनि जोंनि हारिमुखौ लाखिनायनि बयहाबो जुदि दाय थ'खौ जों साननो रोङोब्ला बा जों गावनि हारिमुनि हारि हारिनि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनांगौ बै खोथाखौ बयबो गोथौयै सानोब्ला जोंहा सोनाबारि सुबुंफोरनि गानग्रा जोमग्राया गोहोम गोग्लैयोब्लाबो जों गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ जोङो माब्लाबाबो खोमाना लानो हानाय नङा आं बेखौसो बुंनो सानो।
नंगौ नोंथां
नोंथाङा जेरै आंनाव सोंथि खालामदों जे जोंनि ओनसोलाव सोनाबारि गोहोम गोग्लैनायाव माबाफोर सोलायदों नामा नोंगौ सोलायनायखौ एसे एला नुनो मोनो नाथायबा गोबांद्राय नुनो मोना जेरै जोंनि ओनसोलनि जोंनि ओनसोलनि आइजो माहारिफ्रा गाहाय जेब्लायबो दख'नाखौनो फाननानै थायो न'खरफोराव थायोब्ला गामिफ्राव माबा मोनसे फुजा फाथाल जायो ब्ला थानसालिफ्राव थाङोब्ला बैसागो मागो जोंनि माबा मोनसे फोरबोफोर जायोब्ला बिथांजो मोना जेब्लायबो गावनि गाननायखौनो गानो गावनि आंगोनि गानग्रा दख'नाखौनो गानो बिथांजोल' नङा गासै जोंनि ओ हौवा माहारि बा हिनजाव माहारि गासैबो गावसोर सोरनि आंगो गाननायखौनो गानो बफोर बैफोर बिथिङाव आं बांद्राय सोलायनायखौ नुवाखै नाथायबा बाहेरफोराव बा गुबुन जायगाफोराव माबा मोनसेफोर खामानिनि माबा मोनसे थांखि लानानै थाङोब ब्ला बिथांमोना गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायखौ गानना थांनायखौ आं गोबां नुनो मोनदों।
औ। नंगौ नोंथां। नोंथांनि फोरमायनाय खौ खोनानानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। जों अब्ला मि थिनो मोनबाय सोनाबारि गोहोम गोग्लैनायनि उनावबो जोंनि दोरों जोंनि जिब फोरा आथिखालनि मुगायावबो फोथांनानै लाखिजादों आरो थांनानै दङ। दा आंबो जोंनि जायगानि जोंनि ओनसोलनि आरो थासारियाव दखनानि बाहायथिया माबादि सोलियो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै। नंगौ जोंनि ओनसोलाव बर आइजोफोरा दासिमबो हारिमुखौ हमथानानै लाखिनानै गावसोरनो इन्दि एम्फौ फिसि फिनानै बै इन्दि एम्फौनि फ्राय ओंखारनाय फिथोब फोरखौ थाव ख्रिजों लुनाया बांसिन गैबांलाबाबो बै फिथोबफोरखौ बिरोंदामिनारि माखासे आइजें फोरनि मददजों मेसिनफोराव हैनानै खुन्दुं महरै सोदांनानै लाबोनानै बै जिफोरखौ उइबिंनि गेजेर जों सोंनानैबाबो नखरावनो नखरनि थात साल गान्दैजों दाना दिहुननायखौ दासिमबो नुनो मोनो नोंथां। दा आइजोफोरा गावनिल गानग्रा नङा दखना खौ जोंनि ओनसोलाव आइजोफोरानो दानानै दिहुनो। बेजों लो गोसे हौवा माहारिफोराबो गानग्रा दोरङारि गामसा बैफोरखौबो बर आइजोफोरानो जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दानानै दिहुननायखौ नुनो मोनदों। दा दखनानि बेलायाव दख'नानि गाननाय बेनि गाननायनि महर बिनि थासारिखौ नायोब्ला बर' हारिनि दोरोंखौ मोनसे जोबोद आब्रुथि गोनां बादि मोननो हायो। मानोना जोंनि गाननाय जिया। मोदोमनि गासै बाहागोफोरखौ खोबनानै गाव खौ सासे। जोहोलाव जोबाइदि। जेरावबो आखा फाखा थांनो हानाय। राफोद महर आरो। फ्रात फ्रित महराव दिन्थिनानैबो लाखियो बेयावहाय जोंहा बेयाव गाननायावबो माखासे माखासे गोबां आब्रुथि दङ। आरो बै आब्रुथि। फोरा जोंखौ समायखांहोनायावबो गोबां मदद होयो। नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो।
दा दा दोरोङारि दिहुनजानाय। दखना आरो गामसााफोरा। थ बांसिनानो खुन्दुं गुबैजों दिहुननाय। न'नि माइरंजोंनो माइदि बिदि होनानै दिहुननाय जायो। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोङो नुनो मोनो माखासे गोबां हाथथाय बाजाराव मोननाय खुन्दुंफोरजोंबो माखासे। बिगोमाफोरा बा मोनसे। प्रडाक्टनि गेजेरजों। जों। जोङो जेरै बिबार ब्रेन्ड लफाइ ब्रेन एफ एन एफ। फ्रायन बे फोरबायदि ब्रेन्डफोर नि मुं होनानै जोंनि दोरोङारि गानग्रा दख'नाखौ दिहुननानै गुवार मुलुगनाङारि थासारियाव गोस आर होनानै बेफोरखौ रांखान्थियारि बिथिङावबो जौ गानो लाबोनायखौ जोङो मोननो हायो ।
औ नोंगौ औ नोंगौ थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथो ।
नंगौ नोंथां नों थांनि ओनसोलाव बैफोरबादि ब्रेन्डनि गेजेरजों दिहुननाय दख'नाफोरनि बाहायथिया गाहायै माबादि समाव बाहायज जानाय जायो मावनाय दांनायनि बेलायाव बेफोरखौ गाननाय नुनो मोनो नामा? एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
अ हागोन नोंथां नाथायबा जोंहा गोबां सम गैलिया बेखायनो आं गुसुंङै बुंनोसै जोंनि ओनसोलाव बैफोरबायदि ब्रेन्डनि दख'नाफोरा गोबां समावनो बाहायजानायखौ आं नुनो मोनाखै, जेब्ला फुजा बा जेब्ला सोरनिबा हाबा हुखा फोर जायो बा बैसा बैसागो मागोफोराव बहाबा सोरबा आलासि दुमसि जानो थांङो बा आलासि जानो फैयो बैफोर समावल आं बैफोर जि गाननाय जोमनाय हुनु
नंगौना नोंथां औ जागोन नोंथां अब्ला जोंङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों गोबां मिथिनो मोनबायना नोंथां।